औ खोनादों नोंथां मा?
नै ज ओरैनो मोनाबिलिनि ओरैनो रायलायलाबाय नोंथां।
औ रायज्लायनो लुबैदों ना औ औ।
ओमफ्राय नोंथाङा दा मा मावदोंमोन?
आंबोथ ओरैनो दङ। जेबो मावथ आखै। नोंथाङा माबाफोर सोंनो लुबैदों नामा आं नाव?
औ सोंनोथ बिदिनो ओरैनो समबारावनो सोंलाबोनसै।
औ।
औ नों नोंथां आं नोंथांनिफ्रायनो। लुबैदोंदि नोंथाङा उन्दैनिफ्रायनो दिन दासिम मा जानो लुबैनानै फरायदोंमोन नोंथाङा फरायबोदों।
औ बे सोंनायाथ मोजां मोजां सोंथि। आंथ उन्दैनिफ्रायनो आंना सिमां दंमोन आरो फरायनानै मोजां फरायबोनानै सासे मोजां उखिल जानो गोसो दंमोन आरो उखिल जानायनि सिमां दंमोन आरो आं
नोंथाङा मा उकिल जानानै माब्रै सोलायनाय लाबोनो लुबैयो?
औ आं थ' उखिल जानानै सुबुं गासै सुबुं समाजखौनो माने मोजां बिजिरनो माने मदद खालामनो लुबैयो आरोना दाय गोनां दाय गैयि बेफोरखौ माने बिजिरनो मोजाङै बिजिरनानै माने होनो गोसो जायो आरो आङोना सुबुं समाज सुबुंफोरनि थाखाय आरोखि ना समान नोजोरै नायनानै माने बिजिरनो लुुबैयो आरो आङो दाय गोनां दाय गैयि बेफोरखौ आरोखि ना बयबो समान मोजां बिजिरनाय माने राय मोनजोबो बेखौ आङो माने लुबैयो आरो गासै सुबुंफोरनि थाखाय आरोखि ना दा बे आंना उखिल जानायनिसिम औ औ बयनिबो सुबुं सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय आङो माने मोजां मावनो लु बैयो आरोना
औ
औ
ओमबाथ' नोंथांनि साननाया बिराद मोजां मोजाङानो
मोजां
आथिखालाव औ आथिखालावथ' बिदि साननाय मालायनि थाखाय साननाय बा गुबुननि थाखाय साननायखौथ' गोबां खमानो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंनायाथ' बिदि सांग्राया थ' गोबां खम मोजां मथा मथा मथि बुहुत खम आरोना साननाया
आंथ' नै दिनैसिमाव दिनैसिमाव आं नै नोंखौसो सिगांग्रो खोनाग्रोबाय आरोना गुबुननि थाखाय बिदि मोजां साननाय
औ
ओ
बिदिनो बे बे थांखिजोंनो आं माने फरायबोदों आरोखि ना उन्दै फ्रायनो आंहा उन्दैनिफ्रायनो बेबा बिदि उखिल जानानै सिमां दंखायो माने सुबुं समाजखौ मोजां सिबिनो आरो ना मोजां बयनिबो खामानि मावनो थाखाय माने आं सानो आरो
औ
बेबायदि ओमफ्राय नोंथाङालाय जिउवाव मा जेन मा जानो सानो मा जेनेबा फरायनानै नोंथाङा मा खालामनो सानो
आं ना थांखिया
औ
आंनाथ' नोंथां एफा गिदिर नङा थांखिया
औ
उन्दैयावथ' आंबो सानोमोन नोंथां बादि जानोनो उखिल जानो नाथाय देरै देरै गावनि गावखौनो गाव हमदांनो हानानै गाव मायाव मा होनोमोनलाय गोरोबगोन
औ
बेखौ साननानै आङो लासैनो गावनि थांखिखौ सोलायनानै भारतनि फायखि हान्जायाव
औ
माने थांनायखौ सानदों आरो आंबो ना
औ औ भारतनि फायखि हान्जायाव थांनानै नोंथाङा मा जेनेबा मा मा खालामनो जेनेबा मा मावनो जेनेबा मा खालामनो जेनेबा माब्रै माबोरै लोगो लोगो जाहै नानै माब्रै नोंथाङा हादरनि खामानि मावगोन जेनेबा
औ माने औ नोंथां माने जों ओरैनो सिगांग्रो फायखि हान्जायाव थांदोंबाथ' गावनि देहाफोरखौ गोरा लाखिखानांगौ नोंथाङाथ' मिथिखायो बेखौ
औ मिथियो नोंथां
र' ना
औ
बेजों जाबाय आरो बेयाव नोङो जेनेबा सायख' जायोबा
औ
नोङो बिदिनो बायदिसिना मोनसे रेजिमेन्ट होनाय थायो।
औ
बेयाव आंखौ ओ बेयाव नोंथांखौ दैथायहरगोन।
औ
दैेथायहरनानै थांनानै बेयाव उम से बोसोर बा से बोसोरनि एसे बारासिन
औ
जोंना मा होनोमब्रा जिखिनु थ्रेनिं
औ औ
जि खालामो आरो बेयाव थानानै गावनि देहाखौ गोरा खालामनानै माने गुदियानो जाहैबाय माने लोगोफोर गोबां मोनो।
औ
नोंथांङा मिथिखायो बेफोरखौ गुबुन गुबुन जा गुबुन गुबुन हारिनि गोबां लोगोफोर मोनगोन बेयाव।
औ।
औ। जाय लोगोफोर जायफोर खौ माने जायफोरजों जाय सुबुंफोरखौ जाय हारिफोरखौ माने जोंङो गामि ओनसोलाव थानानै मोना बे ओनसोलखौ जोंङो ओरै थानानै मोनो।
औ।
अ गोसोफ्रा मोजां मोनो आरो बे मेन जाहैबाय। गुदियावबो जाहैबाय बेनि उनावथ' फाइखि हान जायगायाव जोंना हाबनाय होनना होननानै बुङोबाथ' जोंहा मिथिखायो ओरैनो हादरखौ बेंग्रा होननानै। औ। माने
उम नोंथांङाथ' हादरनि सुबुंफोरखौ अ औ नोंथांङाथ' हादरखौ बिदिबा बिराद मोजां मोनो।
औ गावनि बिमा बायदि जाहैबाय नालाय बे बो जोनोम हादर मोजाङाथ' मोनखागोन आरो
औ।
आ
दा नोंथांमोनाथ' उम्म
जाहैबाय आरो माने जों हादर बेंगिरि माने हादर बेंगिरि जानो आं मोजां मोनो नालाय।
औ।
माने ओरै बाहेरनिफ्राय फैनाय माने दस्रा हादोरनिफ्राय फैनाय बे गारजि दुथां सुबुंफोरखौ जोंङो भारत हादोत बिनि सिमायाव होबथानो नाजायो आरोना। गोबाङानो बिदि होबथानानै था लाखिनो लुबैयो।
उम्म।
औ।
दा उम नोंथांमोननि थाखायसो बे भारत हादरनि सिङाव जेसेबां सुबुंफोर दङ बिसोरो माने मोजाङै आलो गोजोनै थांनानै दं आरोना नोंसोरनि थाखाय। दा नोंसोरसो हादरखौ नेयो नालाय दा गुबुन हादोरा गाग्लोबनो नागिरोब्ला नोंसोरो माने होबथायो, बासायो नालाय दा नोंसोरनि थाखाय जोङो बिराद माबायाव मोजां थासारियाव जोङो माने रायजो जाना थांनानै दं आरोना
औ
थांमोनखौ जों गोबां बाखनाय‌ नांगोन।
बेबो मोनसे माने जोंना बेनो आरो हादरनि थाखाय जिउ बावगोन हादरनि थाखाय हादरखौ सिबिगोन होननाय मोनसे थां थाखायो नालाय
औ
औ बेनो आरो जोंखौ माने समाय लाहोखायो माने
हादोर उम हादोरनि थाखाय जि उ बावनो
ओ जिउ बाउगोन थाखाय माने ओरैबायदि समायाबो माने आं समाय लायो इदि आरोना
औ
उम जेराव अखा हा सानदुं दुं बा दै दै बाना जा सारअन्थाइ गाव बेफोरबादि जाबाबो आं माने सोरखिनानै आं आंनि हादरखौ रैखा खालामगोन। बिदि आरोना आं हांनि हा दरखौ रैखा खालामनो थाखाय आं आंनि जिउखौ बावगोन नङाले आं दस्रा गुबुननि जिउखौ लागोन। बेफोरबायदि आरो औ बेबायदि सु समाय लाहोयो।
गो हादरनि थाखाय आरो ना। उम
मोजां मोनो गावखौनो गाव माने गोग्गानाय बायदि मोनो। बेयाव थांनोबो मोनबा रो
औ
इदि ओरैनोथ आं गोबां बेफोरनि बागै जामबुंफोरावबो नायो
औ
सोआ गोजोननाय मोनो साहस मोनो गोस बोलोआव
औ
औ बेफोरबायदिखौ नायै नायैनो गोसोफ्रा बांसिन थुलगाखांनाय जायो आरोना नोंथां औ
मोजां मोनो आंबो जा जायखि जायखि जाया आंबो बे फायखिफोरखौ आंबो मोजां मोनो
औ माने जों दा जों सानैना थांखिया जायो बै आंङो ओरैहाय सिमायाव थानानै हादरखौ रैखा खालामो आ रो नोंथाङा जाहैबाय सिंङाव थानानै
उम
हादोरनि सुबुंफोरनि बागै मोजांङै साननानै मोजांङै खामानि मावो आरो ना जोंना खामानिया एखेआनो जाहैबाय
औ
गोरोबो नाथाय उम
एसे मावनायनि माब बाया एसे गुबुन आरो ना
जाय
फाराग दंङ गाव गाबागाव आरो ना गाव गाबागाव खामानिनि थाखाय गावबा गाव गुबुन गुबुन फारागथिजों मावनांगौ जायो आरो ना थाखोजों मावनांगौ जायो
ओम
ओरैनोथ फाइखियाव थायोबा नआव थांनाय फैनायाबो बिराद खस्थ' जायो नोंथाङा मिथिखायो ना बेखौ
औ आंथ बेखौ मिथियो नोंसोर जेंना जायो बेखौ आंबो मिथि मिथिखायो फैलाबायनोथ मोनाना नोंसोर
औ
ओम
नाथाय थेवब्लाबो मा? खालामनो ना नोंथां?
औ औ नोंथां।
जायो। ओरै हादरबो बेंनांगौ। आरो गावनि उदैखौबो फोथांना लाखिनांगौ। न'खरबो सालाय नांगौ जायो।
ओम
जेरैथिंबो साननानै खामानिखौ मावनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां। साननायाथ' जोबोद मोजां नोंथां।
औ।
ओम, बे बेबायदि हादरखौ रैखा खालामग्रा फायखि माने गोबां नांगौ आरोना जोंनि हादरनि थाखाय।
औ।
ओमबासो हादरनि सिङाव जों आरामै थांनानै थानो हागोन ना गुबुननि आथिं सिङाव जों गुबुन हादरनि आथिं सिङाव जों थांनाय नङा।
औ औ।
दा बे आरो ना।
गिनांगौआ बेनो आरो ना।
औ नोंसिना गिनांगौआ बेनो। गुबुन हादरनि सुथुरफोरा नोंसोरखौ माबा नोजोर होयो। औ। नोंसोर नोंसोरजों जेनेबा नोंसोर जोंखौ नोजोर होनानै बिसोरनि सायावबो बिसोरो गाग्लोबनो नागिरो। दा बे आरो औ औ नोंथां।
जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'
औ दे नोंथां दे।
औ दे मोजाङै दंना ओमफाय?